हेल्ल'
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ
ओ नोंथां
औ नोंथां।
ओं ओ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथिसो सोंग्रोनोसै
औ दे। सोंनो हागोन नोंथां।
ओ जोंङो सारन्थाइ गावनायावहाय मारैहाय गावखौनो गाव रैखा खालामनानै लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो।
औ औ जागोन नोंथां जोंहा सारन्थाइ गावनाय होनोब्लाथ' जों बुंनो हायो जोंहा बियो मोनसे मिथिंगायारि जाथाय जोंहा बेनिफ्राय जोङो माबोरै रैखा मोननो बेखौ जोङो जों जोंनो सांग्रां जानो नांगोन बेखौ जोङो सारन्थाइ गावनायखौ जोङो होबथानो हाया थेवब्लाबो जोङो सारन्थाइ गावनाय समाव गोबां राहा लाहामा लानानै जों जोंखौ रैखाथि खालामनो हायो जेरैहाय जोङो फोथार लांदां जायगाफोराव दङब्ला जोङो ओ थाबैनो बेफोरबायदि सारन्थायाइया गावदोंब्ला जों थाबैनो ओ न' सिंफोराव हाबनानै थाबफैनो नांगौ। माने लांदां जायगा फोराव माने बांसिन गावनायखौ नुनो मोनो आरो आरो नों आखाइयाव साथाफोर लादोंब्ला साथाखौ बा साथानि लहायाव हमाबालासिनो साथानि बे आखाइ दङ लबार बे बाहागोआव हमनो नांगौ।
औ
नङाब्ला जों नों लहायाव हमोब्ला माने लहाजों सट जानानै मान नोंनियाव नांफैनायनि गोबां चान्स थायो आरो बेनिख खायनो जोङो साथाखौ लायोब्ला बेफोरबायदि लानो नाङा जुदि अखा हानायाव साथा हमोब्ला गिबियावनो जोङो सांग्रां जानो नांगौ आरो जाहाथे माने सारअन्थाइ गावनानै होयोब्ला जों बेनिफ्राय रैखाथि मोनो।
औ।
औ आरो बिदिनो जोङो खायफा खायफा दंफांफोराव बांसिन गावो होननाय खोनायो ओ बेफोर दंफांफोरनिस सिङाव थायैया मोजां जुदि दंफाङाव गावोब्ला मानसिनियावबो नांगोन। नुनो मोनो ओ सारअन्थाइ गावनायनि जोहै दंफांफोरा माने खामलाबनाय रानलांनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो बि खायनो ओ दं बिफांनि सिंफोरावबो थानो नाङा। आरो अखा बेफोरबायदि सारअन्थाइ गावनाय नुयोब लामानि गिबियावनो सांग्रां जानानै ओ बयबो माने न'आव थानो नांगौ। बेबायदिनो जोङो। ओ लहानि बुस्थ थुबा मायबा मोनसे बेफोरबायदि आखाइयाव लायोब्ला दङब्ला बेखौ माने जोङो एसे जानगाराव दोननो नांगौ। मानो होनोब्ला माने बे मोनसे से मोब्लिब बायदि जायो नालाय बे मोब्लिब बायदि जानायाव माने बियो बिथिं थांनानै माने बिनियाव बो थाबनोबा बेनियाव सारअन्थाइया नांहैनो हागौ बेनिख खायनो माने जोङो। जानगाराव थानो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव गोबां टावार खुन्था बायदिफोर जोङो गायनाय नुनो मोनो गोबां गेदेर गेदेर नाथाय जोंहा बे टावारफोरखौ जोङो बास सायनो थाखै बियावहाय जाहाथे सारअन्थाइ दा गावथों होननानै बिसोर सेफटिनि थाखाय ओ मोनसे बिगियानारि मोनसे बिरोंदामिन ओ बि बिसियेल बायदि बानायनानै दोनखायो। नाथाय बियावहाय टावारा ओ रैखाथि मोनबाय नाथाय बे खाथि खालायाव थानायासो रैखाथि गैया बेनिखायनो जाय टावार खुन्था खाथिफोराव दङ बिसोर सांग्राङै थानो नांगौ जाहाथे अखाफोर हायोब्ला अखा मोफ्लामोब्ला माने सारअन्थाइ गावगोन बायदि बो थोरब्ला बिसोर माने ओ बि टावार खुन्थानि खाथियाव बा साखाथियाव दा थां। आरो न'आव हाबनानै था बेफोरबायदि जोङो खालामनो हायो आरो जोङो जुदि बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो गिबियावनो जों सांग्रां जायाब्ला जोंहा माने गोबां खैफोद जानो हागौ आरो खायफानि जिउखौबो गोमानायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय सारअन्थाइया ओ गासै मोदोम बाहागोआवनो नाङोब्ला बियो माने ओ जिउ गोमानो हागौ आरो खायसे बा खाय फानिया खावसे बाहागोआव नांगोब्ला खावसे आथिं आखाय थैनाय बेफोरबायदि जानानै थायो। आरो खायसेनिया बेबायदिनो कारेन्टजों सर्ट जायोब्ला जेरै रोदा रोदा बायदि नुयो बेफोरबायदि जानानै थायो माने बेराम बो थालाङो माने मानसिया थैथाराब्लाबो माने माबा मोनसे बेराम थालाङो बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनिखायनो माने जोङो गि बियावनो सांग्राङै थानो नांगौ आरो नोंथाङा आरो बिनि सोमोन्दै मायबाफोर बुंबावनो सानो नामा? जोङो सारन्थाइ गावोब्ला माबायदि सांग्रां जानांगौ आरो जोङो माबायदि बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन औ
नोंथां बुंनायफोरानो माखासे राहाफोर ओ दायो जों नुनो मोनो गामियारि सुबुंफोरा बेफोर सारन्थाइ गावनायफोरखौहाय नरमेल नोजोरजों नायो आरो जेरावनोखि बिसोरो अखा हा ब्लाबाबो हाजारखि अखा खोरोमा मानो साइदाव सारन्थाइ गावा मानो आ आंनाव नाङा जेबो जाया बेफोरबायदि साननाय लानानै बिसोरो दुब्लि फोथारावनो था सोमो आरो
औ औ
बेबायदि अख्रा गोसो लानानै थाया लाफासिनो बिसोरो न'आव फैनाया मोनसे राहा आरो
औ औ नंगौ
बिनिफ्राय जोङो नुनो मोनदों जोंनि माखासे सरखारा जोंखौ बे सारन्थाइ गावनायनिफ्राय एसेब्लाबो रैखा खालामनो हायो नामा बिनि माखासे आइडियाफोर बाहायनायखौ जेरैहा हाय सार'न्थाइआ कारेनावबो जों जा मोब्लिब बाहायो न'आव कारेन बाहायो बेवहायबो सर्ट जानानै जेनेबा बेखौबो गावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो अब्ला जोंनि न'खरनि सुबुंफोराबो मा जागोन खैफोद गोनां मोन मोनसे लामायाव थायो ओ न'आनो खामग्लाबनोबो हागौ बा न' खामग्लाबनानै मानसिनि जिउ खहाबो जानो हागौ दा बिनि खायनो मा खालामदों सरखाराहाय जोंनो न'खर न'खर आरथिं गायनानै होफैदों आरो बे आर थिंखौ गायोबोब्ला ओ नैबे सारन्थाइ गावनायनिफ्राय एसेब्लाबो ओ रैखा खालामनानै लाखिनाय जायो बेनिफ्राय आरो जेब्ला जोंहा अखा हायो बा सारन्थाइफोर गावनो नागिरो अब्ला जोंनि कारें दिपार्टमेन्टआ लोगो लोगो कारेंखौ बन्द' खालामनानै हरो कारें खारफुबाय थानायाव ओ जुदि सारन्थाया नाङोब्ला बियो खैफोद गोनां जायो। आरो माब्लाबा समाव अखा, बारहुंखा फैनायावहाय बिफां-लाइफांफोरा बायसिननानै होयोब्ला बै कारेननि थारा जनानै सट जायो जेराव जिब-जुनार, बिफां-लाइफांनि थाखाय मानसि-दुमसिनि थाखाय जोबोद खहा, गोनां गिथावना महर सोमजिहोयो आरो। दा बेफोर कारें दाननानै होनाय राहाया जोंनि मोनसे सोलुसन बेनिफ्राय ओ जोंनि सुबुं समाजाव मोनसे फोथायनाय दङ ओ सार अन थायालायनो जेरावनोखि थुलुनसि बिफां दङ बेवहायो गावनाया एसे खम जायो होननानै। बेनि थाखायनो जोङो न'खर नख खर एबा न'नि साखाथि फाखाथियाव थुलुनसि बिफां गायनानै लायोब्ला मोजां आरो। ओ जाहाथे बै जोंनि सुबुं फोथायनाय ओ थुलुनसि बिफां थायोब्ला जे सारन्थाइखौ बै खाथियाव गावा बेखौ जोङो बाहायनो हायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां। जोंहा बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन जोंङो सारन्थाइनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंहा आइदिया बा माबा मोनसे ओ जोंङो राहा लामा लानो हायो। बेखौ नाथाय जोंनि सुबुंफोरा माने खेरखेराया आरो। बेफोरखौ इसेबां माने ओ बेफोरखौ खालामलायनांगौ होननानै गोनां साना बेफोरबायदि जानायखौ जोंङो नुनो मोनो। ओ जायनि जाहोनाव आ थिखालाव माने गोबां सुबुंफोरखौ माने सारन्थाइ गावनायनि जोहै जोंङो जिउ खोमानो गोनां जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावसो अखा हानाय बारहुंखा बारनाय जायो बे समावनो सारन्थायाबो गावो। बे समाव माने फोथारावनो ओ माब्लाबा सोरबा सुबुंनि जिउ खहा जानाय आरो सोरबा मोसौ औ नोंथां।
सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे जागोन नोंथां दे बिदि ब्ला औ